मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय सेथियावनो बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो
जोङो होमबा दिनै मोनसे टपिक लानानै जोङो सावरायगोन। बे टपिकआनो जाबाय बर' हारिनि जानाय हुदाफोरनि सोमोन्दै जों गुवारारि बिजिरनानै जोङो दिनै सावरायनोसै
औ
जों सावरायनो थाखाय जोङो बिदि जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जानाय खारैदों। खारैनि जानाय खुदाफोरखौनो जोङो सेथियाव सावरायनांगौ जानानै फैयो। जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो अनला खारै, सबायाइजों दाउ खारै बेफोरबायदि जानाया गोबां हुदाफोरा सोलिबोगासिनो दं दाबो दं बेनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै जोंहा बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव सबाइजों खारै साम' जानाय बेबो दं जों बेफोरखौबो जों सावरायगोन बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बे जानाय लोंनायनि हुदाखौ जों गोसोखांनोबो हागोन। नोंथाङा मा सानो
जोंनि बर' हारियाव गोबां बिदि जानाय लोंनायफोरा दङमोन। जेरै बुंनो थाङोब्ला अनला खारै, सबायाइ खारै, साम' खारै बेफोरबायदिनो गोबां बिदि बिदि संनाय जानाय फोरा बर'फोरनाव दं बेफोर हुदाफोरा मानोना बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां बिदि जानाय लोंनायखौ बिदि खारैदों बिदि आरो बिनि टेस्टआ जोबोर गोथाव जायो अनला खारि बे अनला खारिखौ ओ ना नाफोरजोंबो सङोमोन आरो बिदिनो मैथु् बिबार मैथुर बिलाइ बेफोरजों नाथुरफोरजों गोबां बि गोथाव गोथाव बेफोरबायदिै संनाय जायोमोन गोदोनि जोंनि आबै आबौमोना बर' हारिनि आबै आबौमोन। गोबां बिदि संनाय हुदाफोरखौ खालामबोदोंमोन आरो सामु खारि बेफोर साम'फोरखौबो गोबां गिदिर जेरै ओ आलुजों दालिजों आरो हा सबाइफोरजों सङोमोन बेफोरखौ संनायाव खारैफोरखौ होयोमोमोन। आरो बिनि टेस्टआ जोबोरबायदि जाथावना आरो गोथाव जायोमोन। मानोना बर' हारिया गोबां बिदि खायदाफोरजों बिदि सङोमोन खुरोमोन आरो बर'नि संनाय खुरनायानो आलादा जाखायोमोन। अमा बेदराबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बेदर मानोना बे अमा बेदरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि जोंनि बर' हारिजों मानिजाबोनाय मोनसे पद बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों।
आरो नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नंगौ जों बे बायदिनो गोबां सावरायनो हायो बर'फोरनि जानाय हुदानि बागै। जोङो साम'खौ जानायनि सिगांनो जोङो साम'खौ खनहैनांगौ जायो खननानै जोङो बिदिनो गावखौनो टाइम बा समफोरा सोलाबाबा जोङो बेखौ बायनानै बा हाथायफोरनिफ्राय बायनानैबो जोङो जानाय जायो बेखौ जानायनि थाखाय जोङो गिबियावनो हरसे जों सोमहाबनानै दोननांगौ बिनि मैला गाज्रिफोरखौ जोङो ओंखारहोजोबनानै खिगार होजोब नानैसो जोङो फुङाव सुनानै
दाननानै सु मोजां सुख'नानै आरो सोमबावना दोन नानैसो जोङो मोनायाव जायो जों बेखौ जोगोनारजोंबो जायो दालिजोंबो जायो आरो। सबाइजों जानाय बे सबाइजों जानायानो ब' बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन ओंख्रि बर'फोरनि गेजेराव बे ओंख्रियानो जोंनि एंगार हायै आंगो ओंख्रि जों बेफोरनि सोमोन्दै गोबां सावरायबावनो हायो जेरै जोङो अनला खारै अनला खारैखौ जोङो मुला खारैफोरखौबो मुलाजोंबो जों जायो मुला बेदरजों। आरो गोबां बिदिनो आलुखौबो जोङो अनला जानो हायो आरो बिदिनो बिबारफोर दङ'। मोदोम सु बिबार बेफोरखौबो जों अनला जायो आरो गोबां रोखोमनि अनलाफोरखौ जोङो जानायखौ जोङो नुयो आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो स दाउजों अनला बे दाउजों अनलाया आलासिफोर फैयोब्ला होयो होनाय जायोमोन आरो दाबो होयो आरो बेनो जोंनि थाखाय आंगो ओंख्रिजों बे ओंख्रिखौ जानायाव गोबां बिदिनो गंगार मस्ला बा
हाथाय गोनां मस्ला बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो। बेफोरखौ होयोब्ला जोंनि मैगंफोरा गोबां मोदोमफ्रु मोनामो आरो जोंनि ओंख्रिफ्रा थाव नाया बांसिनो आरो बेफोर गोदो गोदाय बिदि मस्ला फोरखौसो बाहायोमोन दानि बादि बिदि पेकेटनि मस्लाफोरखौ बाहायामोन नाथाय गोदो बिदिनो मोरसिं गंगार मस्ला, दुन्दिया आरो गोबां बिदिनो पुदिना बेफोरबाय दिखौ होनानैसो जायोमोन दानि बादि जायामोन अब्लाबो गोदोनियासो साबसिन हामसिन थावनायमोन दाबो जोंबो बे बेफोरबायदि होनानै जायोब्ला गोबां थावनायखौ जों मोननो हायो।
जोङो बर' हारिनि मैगं थाइगंखौ दानिया गोबां सुबुंफोरानो बावगारनो हमबाय नाथाय बेफोरखौ बिदिनो टाउन सहरफोराव बिदि खना खनलायावबो दा दाहालागिबो दङ सोरबा सोरबा जेरै बर'नि हटेलाव हाबोबोला बिदि गोदो गोदायनि बर' हारिनि मैगंफोरखौ जोङो मोनजानो मोनो। जेरै नाफाम नारजि नारजि अमा बेफोरबायदि। खारैनि मेगं गोदो गोदायनि बर'नि मेगंफोरखौसो जोङो बिदिनो बर' हटेलफोराव हाबोबा जोङो मोनजानो मोनो आरो दाहालागि सोरबा सोरबाया बेफोर बर'नि मेगं जानाय लोंनाय हुदाखौ गाराखै। थेवबो सोरबा सोरबाया बेफोर जानाय लोंनाय हुदाफोरखौ गारनो हमदोंसै नाथाय बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो बाहायनाया मोजां मानोना बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जानाय लोंनायनि मोनसे सिनायथि। जेरै साम' अमा बेफोर खारै मैगं गासै खारैआनो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि।
नाफाम बे नाफामाबो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिजों गनायजानाय मोनसे बर' हारिनि मैगं जेरै ला फ्खौ बनायनायाव बिदि नाखौ सेहरग्रोनो जायो आरो सेवहोनानै बेखौ औवा हासुङाव सोना होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे थास' थास'नि फस्लाफोरखौ सुनानै होनाय जायो आरो बेफोरखौलार लायो। बेखौ दानसेनि उनाव जायोब्ला दिै सवार्थ एसे बेलग मान। आरो गोथाव मोनो जानाया मोजां मोनजायो। बेफोरबायदिनो बर' हारिनाव गोबांगिरिद जानाय लोंनायफोरा दङ। मा बर' हारिनि जानाय लोंनायफोरखौ बि गुबुन हारिनि मानसिफोरा मोनजायोब्ला जोबोरबायाददि मोजां बाख्नायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना बर' हारिनि जानाय लोंनायानो गुबुन हारिनिफ्राय आलादाखा। नोंथाङा बेयाव माबाफोर गाह सोंबावो नामा? द द दे द ए ह बर' हारिनाव बिदि गोबां जानाय लोंनायनि गोबां बेलेग गुबुन गुबुन हुदाफोरा दङ। जेरै बुंनो थांबावोब्ला बिदि खारौ खान्दाय बिबाय बेफोरबो मोनसे बर'नि मैगं खारौ खान्दाय बिबार खौ जोङो खारैजोंबो जायो एखनब्लाा जोङो बेखौ थावजों फ्राय एवनानै जायो। बेफोरबायदि बर'नाव गोबां गुबुन गुबुन हुदाफोर दङ। जेरै थास' बिबार थास' बिबारजों अमाजों संनाय बेफोरबोंसे बर'नि मैगङाव गोग्लैयो। मैगंफोराव गोग्लैयो। अब्ला जोंहा दिनैनि एबा समा गोबां जानानै फैबाय अब्ला जोङो बेखियावनो दोन्थ'नोसै औ